नोंथाङा खोनादों ना? औ खोनादों नोंथाङा खोनादोंना आं बुंनायखौ?
लासै
हेल' नोंथां
अ दा खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों।
औ आं नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने आं बिदिनो मोनसे- माने मोनसे आयदानि बागै सावरायनो नोंथांखौ फन खालामदोंमोन आरोना। नोंथाङा सावरायनो समायनो हागोन ना
औ हागोन
बिदिनो माने जों दा औ बिदिनो रायलायनायाव जों दा माने माइ गायनायनि बाहागो बै सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां
ओं
बिदिनो जों ओ खोथिया फोननो थाखाय जों जेरै माइलिनि गोनांथि जायो माइलिखौ जोङो थांनाय बोसोरनि एबा गला आरो नारसारिनिफ्राय जों दा मोननाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनो मोननानै बेखौ जोङो लाबो नानै बेखौ दै फाथोनि बस्थायाव सोनानै जों बेखौ दैयाव सान हरनैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरोना नोंथां। बिदिनोसो हरनै सोमना दोनखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ब दै सरदनो थाखाय बोखांनानै बेखौ जोङो न'आव लखबना दोननाय जायो लखबनानै बेखौ जोङो थालिर बिलाइ नङाबा थास' बिलाइ खोबनानै जोङो रोदा अरनो बा बिनि बिफां जाहोनो थाखाय जों हरसे बा ह हरसे दोननाय जायो हरसे दोननाय बिनि उनाव जोङो बिदिनो खोथिया थलिखौ जि जायगायाव जों खोथिया फोगोन बे जायगायाव जों माने बिदिनो ट्रेक्टरजों नङा नङाबा मोसौ नांगोलजों हालेवनाय जायो गोदोनि जुगाव जोङो नांगोलजों बांसिन हालेवनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां नाथाय दानि जुगाव जोङो नांगोलजों हालेवनायखौ खम नुबाय औ बिदिनो जोङो हालेवनानै जा जों खोथिया सोमनानै बोखांदोंमोन बेखौ जोङो बे खोथिया थोलियाव सारनानैखि जों बिदिनो गोबां गोदोनि जुगावथ' जोङो गोबोरखि हासार होनाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जों बिदिनो रासायनारि हासार हासार होनायखौ जों नुनो मोनो आरो मोननानै बिदिनो जोङो माइ गायनो थाखाय
खोनाखैमोन
द नोंथाङा इउ
हेलौ खोनाबाय खोनाबाय हेलौ
खोनादों दा
औ खोनाबाय
औ बिदि
हेलौ
बिथांमोननि जा खोथियाखौ बोरै फैयो आरो माइखौ बोरै गायो ए नोंथाङ
औ जो जोंनिया गिबियावनो माइजलिखौ फाथोनि बस्थायाव सो ननानै अ हरसे एबा हरनैनि थाखाय दैयाव सोमनानै दोननाय जायो बिनि उनाव बेखौ बोखां ओम बोखांनानै लाबोनानै ओ हायावल' खबना दोननाय जायो बिनि उनाव थारै बिलाइखौ खोबनानै। हरसे बावहरनायनि थाखाय दोननाय जायो बेनि उनाव बेखौ गाजा अरोब्ला फोथाराव लांनानै फोथारखौ गिबियावनो मोसौ एबा ट्रेक्टरजों हाल एवनाय हालेवनानै बिखौ हाखौ मोजाङै फोमोननायनि उनाव फोनानै दोननाय जायो
औ नंगौ नोंथां
उम ओमफ्राय जोंनियावथ' दा गोदान मुगायाव बांसिन बिसिनानो रासायनारि हासारखौ बाहायनाय बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
नोंथाङा फोरमायफिनदो एसे
बिदिनो जोङो माइ गायनो थाखाय जोंनि जा बिदिनो जे दा बिदिनो बिदिनो जोङो दा माइ गायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ। हेलौ
माइ गायखांनायनि उनाव जा औ खोनादोंना नोंथाङा।
ओं खोनाबाय
औ बिदिनो माइ होखांनायनि उनाव बिदिनो जोङो हासार जों बिदिनो माइखौ बिदिनो जेनेबा जोङो सनालि गाब जायो अब्ला मोनो अब्ला जों हायो नाथाय गोदोनि। जुगाव जोङो बांसिन औ खोनायाखैना नोंथाङा?
खोनाफैबाय दे सार बारानो दं।
औ। बिदिनो जोङो गोबां गोदोनि औ। बिदिनो जोङो गोदो बांसिन मानसिफोरा हानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि गोदान जुगाव जोङो ट्रेक्टर बिदिनो माइ हाग्रा मेचिनखौ जों हानायखौ जों नुनो मोनसै। आरो ना नोंथां नोंथाङा खोनादों ना। औ बिदिनो जोंनो औ खोनादों नोंथां।
हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादोंं हेल' नोंथां। औ बिदिनो जोङो गो गोदो बांसिन जों बर' औ खोनादों नोंथां। बिदिनो जों। औ बिदिनो जोङो गोदो बांसिन बर' सुबुंफोरखौ माइ हानो। खौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां। नाथाय दानि जुगाव जोङो बांसिनानो गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ। फैनानै माइ हानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो मिसिं जों माइ गायनाय माइ गायनाय आरो माइ हानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना?